हेल औ औ जों दायो ओ बर'नि माइ आबाद मावनाय मय आबादनि मावनायनि सा आरो बिनि ओ बे माइ आबाद नि गेजेराव मा ओ फोरबो थानायनि सायाव एसे रायलायनोसै ओ माइ आबाद खौ लानानै माखासे फोरबोफोरबो दं नालाय
औ औ
अब्ला जोङो जेनेबा माइ आबादा जेनेबा बर' हारिनि जेनेबा थांना थानायनि ओ गुबै जेनेबा राहा होननानै बुंनो नांगोन। जों माइ आबाद मावनानै जेने बर' हारिनि सुबुंफ्रा बांसिनानो न'खर जिउ खुंलांनाय बा दैदेनलांनायखौ जों गोदोनिफ्रायनो जेनेबा आबै आबौ समनिफ्रायनो मोनबोदों।
औ
नङा होमबा अब्ला नोंथाङा ओ माइ आबाद मावनाय समाव जे खोथिया फोजेननो गोनां जायो।
औ
औ औ बे खोथिया फोनायनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा? एसे
औ फोरमायनो हागोन नों थां खोथिया फोनो थाखाय औ खोथिया फोनो थाखाय जों गिबियावनो हाखौ हालेव गोरनो गोनां जायो। हालेवनायनि उनावहाय जोङो। बेवहाय दैखौ दैखौ दोननानै बे हाखौ गोमोन जाजासे सिम
औ
सोनानै दोननाय जायो बेनि उनावहाय जोङो माइनि बेगर जायखौ जों खोथिया फोगोन बे माइनि बेगर खौहाय जोङो दैयाव साननै सोमनानै दोननाय जायो। बेनि उनाव साननैनि उनाव बेखौ बोखांनानै लाबोनाय जायो बे बोखांनानै ला बोनाय माइ बेगरा जेब्ला गाजा बेरगोन अब्ला बे गाजा बेरनाय बेगरखौ जाय दुब्लिखौ जों हालेव नानै फोमोननानै दोनदोंमोन बेवहाय जोङो मै होखांनायनि उनावहाय बेखौ फोनानै होनाय जायो बेनि उनावनो बे माइ बेगरा जेब्ला गाजा बेरदोंमोन गाजा बेरनायनिफ्राय बिलाइ जादोंमोन बेखौ जोङो से दानसिम बा से खाव से दानसिम लाखिनायनि उनावहाय गुबुन दाब से जायगासिम बा गुबुन हासिम जोङो बेखौ गायफिननाय जायो आरो बेखौ फुना लाबोनानै औ नोंथाङा नोंथाङा माइ गायनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना
औ नोंथाङाथ' बुंखाबायानो जेनेबा खोथिया फोनायनायनिफ्राय लानानै गायना खोथिया फोनाय फोनायनिफ्राय लानानै फोनायसिम औ बेनि उनाव ओ ओ मा होनो बेखौ ओ खोथिया फुखांनायनि उनाव गायनायनि थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जायो
औ
ओ गोदोनि समावथ' ओरैनो जेनेबा मोसौफोरजोंसो जेनेबा हाल एवनायखौ नुनो मोनसैमोन आथिखालाव खिन्थु गोनोखोआरि मुगानि जेनेबा ट्रेक्टरफोरजों जों हालेवनायखौ बांसिन नुनो मोनसै मोसौजों नांगोल हालेवनायाथ' गैबांलाखौनो होननो गोनां जासै अब्ला जोङो खोथिया फुखां फुखांनायनि उनाव जेनेबा गायगोन हाखौ जेनेबा जों फोमोननानै लाग्रोनाय जायो बेनि उनाव अ खो खोथियाखौ फुनानै जेनेबा गामिनिनो बयबो जेनेबा गामिनि बयबो आइजोफोरा जेनेबा माइ गायनायाव बाहागो लानायखौ जों नुनो मोननाय जायो। बिदिनो ओ दुब्लि जेनेबा दुब्लिनि ओ बेसे बुरजा दुब्लिखौ लानानै जेनेबा मानसिफोराबो बेसेबांनो जेनेबा बेसे बुरजानि गेजेरजों बे दुब्लिखौ गायखांनो हागोन बे महरै जेनेबा मानसि खौबो माइ गायनायाव लानाय जायो। बिनि उनाव माइखौ जेनेबा माइ गायनाय जे नखरनि गाहाय आइजोआ जे गायनाय जायो जेनेबा गिबि माइ गायगोन जे मोनसे फोथायनाय लानानै मा होनगोन बेखौ माइ गायो नोंथाङा बे बेखौ मिथियो नामा जेनेबा बे मा होननाय जायोथाय नोंथाङा एसे मिथियोबा फोरमायदो जेनेबा गिबि नखरनि आइजोआ जे मोनसे थुगुरमा बायदि माइ गायनाय जायो। नोंथाङा बेखौ मिथियो नामा?
जोंनि ओनसोलाव बेखौ माइ बाख्रि गायनाय होनो।
औ औ औ
जोंनि जोंनि बर' माहारिनि न'खरनि माइनावखौ जोङो गायजेननाय बा बायदि बायदि गायनानै जोंनि जोंनि गासै आबादानो मोजां जाथों जोंनि गासै आबादानो मोनसे मोजां महर मोनथों मोजां फिथाइ थायथों होननानै आरज गाब नानै बेखौ गायजेनग्रोनाय जायो। बेनि उनावसो जोंनि गामिनि आइजो फोरा थांनानै बिस बिसोरनि नखराव माइखौ
औ औ औ औ माइ ओमफ्राय माइ गायखांनायनि उनाव जे जयै मोनसे नांगोल जांख्रा होननाय मोनसे ओ रंजाथाइ फोरबो बा जानाय जायोबा बे नांगोल जांख्रनायनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे मिथियो बा फोरमायलां दो दे।
औ नांगोल जाख्रा होननानै बुङोब्ला बेयो जोंनि बर' माहारिनि मोनसे ओरैबायदि मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि जाय हाबाफारियाव जोंनि बर' हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो बेखौ फालिबोदों जोंनि बर' हारिया आबाद मावनानै थांना थाबोनाय मोनसे हारि जायखौ जोङो ओ बैसाग दाननिफ्राय लानानै बैसाग दाननि दै गोलैजेननायनिफ्राय लानानै खोथिया फोनाय खोथिया फोनायनि उनाव गायजेनबाय गायजेननायनि उनाव जेब्ला जों आबादखौ गायनानै फैजोब्बाय दुब्लियाव अब्ला जोंनियाव मोनसे मोनसे जयैनो मोनसे सावरि बादालि जानाय बायदि दि मोनसे रं रंजानाय सोमजियो जायखौ जोङो जोबथि माइ गायगोन बे सानखालि बे सावरि बादा ओ नांगोल जांख्रा बेखौ फालिनाय जायो बेवहाय गासैबो रंजानायजों उसिफावो गासैबो गासैबो न'खरानो मोनसे गोजोन था सारिया नुजाथिफैयो माने बिसोरनि न'खराव लोखिया साननैसो उनाव फैफिनगोन बेफोरबायदि मिजिंजों बिसोरो गोसोखौ जोबोर गोजोननाय होयो गोजोननाय मोनो नोंथाङाबो एसे नांगोल जांख्रानि बागै नोंथांमोननि ओनसोलनि बागै फोरमायनानै होदो
औ नांगोल जांख्रानि सोमोन्दैथ' आं बारा मिथिनाय खिन्थु जा एसे मिथियो बेखौनो बुंनोसै नांगोल जांख्रा समावथ' ओ माइ गायगोन माइ गायनाय जोबथा सानाव जोंथिं फालिनायखौ नुनो मोननाय जायो बे समाव
औ
नांगोल जांख्रा दिना खायसेया दुब्लियावनो नांगोल जांख्रा फालियो रंजानाय नुनो मोनो जे बे समाव जोंनिथिं बिदिनो एसे हाब्रु लिरलायलायनानै फोनलायलायनानै रंजानाय बाजानायखौबो नु मोननाय जायो
औ
औ नांगोल जांख्राखौ लानानै ओ फोथायनायनि सोमोन्दैथ' आं बारा मिथिनाय नंला ओमफ्राय बेनि उनावहाय जोङो रायलायलांसै माइ गायनायनि उनाव दान मोनथामसो दान मोन मोनथाम बा दान मोनथाम खावसेनि उनावहाय ओ माइआ जेनेबा बे ओ बिबार लानायनि गेजेरजों फिथाइ थायो ओमफ्राय बे फिथाइ थायनाय ओ फिथाइआ जेब्ला सना एसे मोनहां जायो अब्ला मोनसे खाथि गासा होननाय मोनसे फोरबो फालिनाय जायो नोंथांङाथ'
औ मिथिगौ नोंथां
औ बे काति गासा फोरबोखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो नोंथाङा बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायदो दे
औ बे बे काति फोरबोआ आबादारिनि मोनसे जोबोर गोनांथि फोरबो होननानै जों बुंनो हायो बे काति फोरबोआवनो जोंनि आबादारिनि गासै मिजिं बेफोरो एरखांनायखौ नुनो नो जोंनि बे आबादारिनि गासै दैज्लां समाव खस्थ' खालामबोनाय बे फिथाइया बेनि खस्थ'आ जे दैयाव थाङा बेनि थाखाय आनान गसाइनिसिम ओ आलारि बाथि लानानै थांना बे माइनि फोथाराव आलारि बाथि सावहैनाय जायो
औ
सोआव गोबां मिजिं गोबां आसाजों आनान गसाइनि सेराव आरज गाबहरनाय जायो जाहाथे बिसोरनि माइ बिदांखौ बायदिसिना एम्फौ अरलाया एम्फौ एनलाया अरनानै गाज्रि खालामा बायदिसिना दावसिन दाउलाया जानानै गाज्रि खालामा बेनि बागै आनान ग सायनियाव आर'ज गाबहरनाय जायो
औ
आरो खाथि फोरबोआव नोंथांमोननि ओनसोलाव न'खर न'खरबो न'खरनि न'खरनि बारि बागानावबो न'खरनि बाख्रियाव आलारि बाथि सावनाय जायो नामा? बेनि बागै एसे फोरमायनानै होदो नोंथां
औ औ जोंनियावबो खाथि गाज फोरबोआव ओ गिबि सायावनो जेनेबा दुब्लियाव ओ माइ दुब्लियाव थांनानै इदिनो काथि मा होनोन बेखौ आलारि बाथि बथि बा बे ओ थाइगिर बिलाइनि खख्लायाव जेनेबा ओ थाव ल'जों लोगोसे आलारि बाथि बिदिनो गय फाथै होनानै जेनेबा ओ फुजा होनानै फैनायनि उनावहाय ओ न'आवहाय न'नि गलि बा न'नि ओ ओ दरखं न'नि न'नि सोरगिदिं आलारि बाथि लगायनानै जेन जोंनियावबो जेनेबा फुजा होनाय खान्थिखौ जों नुनो मोनबोदों गोदोनि फ्रायनो औ बिनि उनावहाय जों ओ माइ खोथिया ओ खाथि फोरबोआव थांबाय बिनि उनावहाय ओ ओ माइखौ हानायनि औ माइनाव फोरबो इदिनो माइनाव मायनाव लायनाय ना मायनाव मोनसे फोरबो जे दंबावो न'आव माइ लाना माइ हानानै जे न'आव लानानै थांनाय मोनसे फोरबो दङ नोंथाङ बे फोरबोखौ मिथियोना आग लायनाय आग लायनायखौ आग आ आ औ आग लायनायाव नोंथाङा ओ माबाफोर नेमखान्थिफोर मोनथियो नामा आग लायनायाव जे आग लानानै थांनायनि उनाव जे लामा लामा आग लांबा रावजोंबो रायलायलायलां नो मोना होननाय मोनसे नेम दं बेयाव जुदि बे नेम मानि नि थाखाय बे नेमखौ फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ बे बे ओम आगलानाय बेबो मोनसे आबाद दारिनिनो मोनसे गोनांथार मोनसे नेमखान्थि बेखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोदों बेयो ओरैबायदि मोनसे जे नेमखान्थि जेराव न'खरनि आइजो जोआ बै आग्लायगोन सानखालि फुङावनो दुगैयै लोबै गावनि ओंखाम संग्रा इसिङाव ओंखामखौ फोमोननानै आगखौ लायनो थाङो बे आगखौ लायनाय समाव बियो राव खौबो रावखौबो नुयोबोलाबो राव होआ बियो गोसो गोसो दिदोमै थांनानै गावनि माइ दुब्लियाव जा माइया मोननानै दङ बेखौ मुथासे हा नानै खर'आव दैखांनानै बेखौ गोथाल फालजों बोनथुमनानै न'सिम लानानै फैनाय जायो बे लाबोनाय समाव बेयो राव खौबो राव हो आ बे रावहोयिनि ओं थियानो जाहैबाय बेनि माइनाव लाबोनायखौ रावबो जाहाथे लाखिया गावनि माइनावा गावजोंनो लोगोआव फैनानै गावनि बाख्रियाव थाफैयो बेनि थाखायनो बेखौ बे आइजोआ खालामनाय जायो बेनि उनाव बियो गावनि गावनि फालि गोथाराव लाबोनाय बे माइ बाख्रिखौ खुलुमस्रांनानै गावनि बाख्रियाव दिदोमै दोनफैनाय जायो नोंथाङा आंनो नोंथाङा माइनाव फुजा माइनाव फुजाखौथ' नोंथाङा मिथिगौ जानांगौ
माइनाव फुजा औ
ओंखाम गोरलै जानाय ओंखाम गोरलै जानाय होननानैबो बुंनाय जायो बे फुजाखौ
औ
नोंथाङा मिथिगौ जानांगौ बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना